हेलौ।
हेल'
औ।
दानलांबाय नामा माबा जाबायदांं।
बार' मिनिट जाबायमोन उम।
मा ना बुंनायमोन नोंङो?
ए दिसप्लेआव नायाखै ओमफ्राय दिसप्लेया माबाफोर साइदफोरथिं गोमो जानाय माबा सि
ओहो बिदि जेबबो जे जेबबो गैया ओमफ्राय एल सि डि होनजायो आरो। साइदथिं नायबाला साइदथिं नायबाला नेगेटिभ नुग्रायालै
औ औ बेलाय लेपटपा गासिबो जायो बेखोनो पन्सास हाजार। गोजौनियासो बिदि माबा नुयो। उम बे गासिनाबो बिदिनो जाथिथि नुनाय माबा नुनाय
बिस हाजारफोरनि दां बे बुस्थुआ।
साबबिस साताइस इफोरनिफ्राय मोनो मोननायालाय लेनेभ' लेपटप अनलाइन। फोरावलाय मोनो दांं मोननायालाय बिस बाइस हाजाराव मोनो अनलाइनफोरावलाय। ओरैनो दुखानावबाला पसिस हाजारसोनि गाहायनि हायालै लेपटपानो क्रम बुक बाला हायो।
आं थारमाने बे बुस्थुखौ ओ बै एक्सेलफोरालाय मबेयाव एक्सेल माबा इबि बहुद बाहायो माथो बेयाव
ओ बे गैयाबानोथ' लेपटपआलाय हाबा जाया माथो
सेल दोङमोन माबा एमबि दोंसोयोमोनलै
ओ बे बे गैयाबालाय' लेपटपानो जाया माथो। मेन लेपटपनि खामानियानो बे माबायानो माइक्रसफ्टआनो गोनजासो माइ क्रशपनि सिङावनो बे एक्सेल थागोन वार्ड थागोन ओ ओमफ्राय पि पि टि थायो।
बे क्रम्बुकआव बेफोरफोरखौब जाया बेबोथ' जायोनो माथो
क्रम बुकनिया गुगोलनि थायो गुगोल सिट थायो गुगोल हा गुगोल सिट थायो।
हागोन जासोयोमोन
माइ ओएकसेल नानि नुवारे बैयाव सिदनानि नुयो रे गुगोलनियाव सिट थायो ओमफ्राय गुगोलनिया माबा थाया वार्ड थाया डक्स थायो गुगोल डक्स
उम
गुगोल डक्सानो ओंखारो ओ ओ एक्सेल बालाय बे माबायानो माइक्रसफ्टनियानो
माइक्रसफ्टनि उिनडसनो बेसेयां मो बिसांनि बेबा नायासै आं नायाखै ए वइिनड'स बेसां इलेभेन टुयवेल्भ माबानि थाखायो बेबो
गाबोन लाबोला आंखौ खि ओइ आंहा गाबोन टाइम जायालै आंहा माबायावस थांगोन ओइ इरिसपिनिं मेस सिन इन्स्टल जागोन खनायाव मोनसे ओमफ्राय बै माबायाव गंसे मा होनो रौता देउरिगाव माबा गेरुवा बाजार
सलार भेन्दरालाय माहाथोलै
सलारनिया सलार बेन्दरा गैया माथोलै गोसोखोननो होआसै जोंनिया
उम
माथाामारिनो बाबायलां नाामा सिरिसो जाबाय माथो आंथ' गोसोमोन बाला सोलाब मोनगोन बाल गरसे गरनैबाबो मोन मोनजाबाय थागौमोन हाजेरा बाबो लगायबा लगायबा आरो थाब जागोमोन जोंनि बाला
आं पे नियार बाइ पे दआव माबा दङ ना बो आंनिया बे दायो नियार बाइ पे दोङो ना पे नियार बायलै
मा बेे नियारबाय
ओइ फैसा बख'जाग्रायालायलै बे दोङो आंनियावहा दा बे बुस्थुखो दा न' हाबसोदोंना न'नि फैसा हाबदों मा हाबदों दा चेयारमेन बायदुनदो लोगो नांनानै बि दा बाहाय इउस खालामो
उम उम बाहायबानो दांबानो रोंलाङोलै
ओह दुइस' थिनस'सो मोनलांङोना दिहुनना होनायनि हाजिरा
आंबो इसो फाननोसैसो दांलै गैला लासैनो र' गोनांथि गैया दा मोनसे प्रजेक्ट जानो नागिरदों जोंहा मावनो नामायदों बेयाव लेप टप गोदान बिदों
ओमफ्राय बे लेपटप गोदान बायनायनि माबा उम
मानिया बेखौ गोजामखो जों बाहायनायखौ नांलाना अफिसाव सुफिनलाना बिसोरो
माबा स्रासि होमबानिया जों बाहायस्रानो मोनगोनब बे प्रजे लास्रानो रगोन दायबोला लास्रानो मोना ओंखायनो आं बेखौ फाननोबो हाया आंनिखौ
दा बे एसारखौ बे इसोरनिसो न'
बे सारा माबानिसो बिडि एफ निसो
बि डि एबनिसो इखोलाय माहा बाहायनोमोनो नङा होमबा
स्कार गोनांखासो पि डि एफ स्टिकार गोनांखासो ओं मारखा दोंखायो पि दि एफ फोरानो है बिराद मोजां एस एस ति एस एस ति गोनां एसेल एसार लेपटपा ओरैबायदि मोजां दायो गोदान होनाया गोदान सो हा आंनिया थांनाय बोसोराव लानायसो थांनाय बोसोराव बायनाय ओं अफिसनि होनाया
लेनांगौवालाय
लेन'भ'आ आंनिया टु थावजेन टुवइन्टि टु मडेलसो
उओम
गोजामसो माहाय आं बाहायबोला बोसोरनै जाखाबायमोन लेपटपा
नोंफाय बाल
आं ु थावजेन टुवेटिराव बायदोंब्रा
जेबो नङालै दङ बेखायलाय सिंनि मालखौो सोलायबाय थाबायानो जानायालाय न
सोलायजायोलै मोजांसो आं आंनियााबा कट ' मोजां सोलियोा जेबो जाया माथो
उ
मोजांसिनसो बाल खिन्थु बेनोल' आरो गिदिरदोर मोनो आरो आं दायो रोजा मोनो आरो माहाय इसोरालाय फिसा लानो मोजां
टाइपनि मडेलानो दांलै बुस्थुआ बियो बाहायक
बे जेलसा गुवार गुवारलाय बे जेलसा गुवार ना फिसा
बांद्राय गुवार नङा बे जेलसाबा खिन्थु गिदोर आरो बुस्थुआ माला माहाय गदिर दस इन्सिसो जागोनदां सिखो
बा दस इन्सि फन्द्र' इन्सिसो थायो माथ' लेपटपालाय सुइदं ओमफ्राय पन्द्रस' थायो
सैथ' पन्द्र'आ जानोोनांलै नोंनियाथ' बे सारा फिसाासो जागोन ना
ओइ आंनियाव फिफटिनसो फिफटिन पइन्ट सिक्स सिक्ससो माबायाबो लेन'भ'आ फिफटिन पइन्ट सिक्ससो
खिन्थु मेम'रियाथ' खमाराथ' फिफ्टि सिक्स जिबिल' आंमरिखिसो चेक खालामनो
मारै मारैे खामखो नोंलाय मेम'रिया मोनसे मोनसे मोनसे बेलेग बेलेग राननासो थाजोबो नङा खेबसेयैनो नोंङा नङा मोनसेल' नङा दङ बेलेग बेलेग थायो टु फिफटि सिक्स टु फिफ्टि सिक्स मोननै दङ बियो
ए मोननै थाय न' ए बेबायदिनो जागोन बियो
पास्स' बार' जागोन आंनियाव पास्स' बार' बि इसारा ओफ्राय लेेनबलाय वान थावजेन
वान थावजन् रागा मोन लाबोला आं ओरैनो बाहायनायालाय आंनोंनो हट हरगोन र फट मारिनानै
उम फट' लाना एखायासो जायो
गैयां बावगारबाय आं दा आंनो दांफेरखानाय थाखायाखै गेम ओर गेग्रायनाय बेयावनोद
इउटुबाव नायनांगौ नोङो माबाखौ मडेलखौ गाह थिं केमेरा खेबना लाबोनानै इउटुबाव सार्च खालामना होनांगौ बे मडेला मोजां मोनो है अबसे नोंनो नोंनो जेबो माबाखौनो खामाबा नोङो बाहायाबा हेभि, नो होमबालाय जिखुनबाबो जायो। नोंलायग जओेरैबायदि मोजां मोनगोन जोंहासो जेनेबा एकेबारे गोबौ टारा टारि टारा टारि टारा टारि खालामनांगौ जायायोना बुस्थुखौ बेखौ खेवलाय बेखौ माबालाय, फट'क माबाना हरलाय बिदि जाबाय थायोना जोंनिया बेयाव बिराद हेभि नाङो,
भिडअ इदिट खालाम नियार बाइनि फैसा दिहुनबाय, राम मडेलखौ बिहरनो दे र बार' मिनिट जाग्रोथोसै
उम डाइरेक्ट फन खालामसै ओमफ्राय, डाइरेक्ट फन खालामनिसै होन्दो रे
उम
डाइरेक्ट कल खालामसै होनदो दे बार' मिनिट गैयालै मोनजासै मोनजानायालाय, आंनिया फि वान फर फाइभ,
वान फर माबाया
अ फि वान फर फाइभ आंनिया, जेन'गुनिया फिजों थायो।
नायनो र' बेसेबां बोसोर बिदिनो दुइ बोसोरससो जानाय जागोलै बियो, गथ'फोरलै जौ फाग्लाफोरनि फैसा नांगौ बिसोरनो,
बायाखैबानो जि मोजांलै बायनायबानो मोजां,
गैया बरियासो मोजांसो आंनो दांफेरनाय ना, माबाफोराबो स्पिदानोनलै माबा किबर्ड होदों माबा बेफोर खालामनायाबो बिर बरिया स्पिडथि जानो,
उम
फिलिम बानायनायनो फिलिमबो दसे नायलायनो मोनबाय आं
उम जोंहाबो सासे बाहायो लोगो माबाया स्टाफा, पार्सनेल लेपटप बाहायो लेन'ब,
उम
हांसो बिनिनायाबो हेबि सानि मेटेरियेला माबा जायोलै लेन'बनिया लिजु लिजा होननाय जायो माहाय मावलायलायो सि बथ'बा पेनफोरदों लेन'ब लेन'ब आ
उम उम
हेभि स्ट्रं नांगौबालाय एस पि नि सो नांगौ,
मेटेरियेलफोरा गोरा जायो आरो सानि मेटेरियेलफोरा ओ माबाया
आगोलाव बै बिस्थिया मोननायाथ' बार' हाजार ना एगार' हाजारावनो फानहरनायमोन दा बेहा मेट्रिक पास जानो मोननाय ना एस पि,
लेन'ब एस पि आ मोजांसो बेफोरो,
ओ ओमफ्राय आरो मोनसे आरो जाहा माइनि फिसा फिसाजोआबो मोननाय ना बेबो दस, नौ हाजारावनो फानबाय, आंहा बे थाहेम फैसायानो गैया बायनालाखिनो ओरैनो स्टुडेन्टनि सोलोंनायानो थालाय।
उम बारा मोनखाया बेखौ। जों आदाहाबोसो दोङो आदायाबो बायना लानाय।
मबाइल नबो जायो होमबाबो जेनेबा मबाइ बै पेनि आर बलै फैसा दिहुनग्राया
ओ उम मा मानोथो ओरैनो फैसा फज'ना दिनोलै गथ'फोरबो देरस्लाबजोबाखै माबो देरस्लाबजोबाखै नोंहा,
मबाइल लिंबो जायो खिन्थु, बै फैसा दिहुनायाव मबाइलनि दिहुनबा मानसिफ्रा माबायोरो खनदेख खालामोना लेपटप थाबा अ लेपटपजों जायो बेंकनियानो मिथिस होनोन लेपटपजों बाहायगोनब्रा।
सिरा ओर
ओम फानफिननो हागोन ना हानायालाय नोङो बारायाव बेखौ जेनबोला।।
जों उनाव फानफिनगोन फानफिननाय जायो ना
ओम दस हाजारसो मोनगोन नोङो। दिसप्लेफोरा मोजांबालाय।
माहा? दिसप्लेआलाय मोजां गासिबो मोजां गोजासोलै। आं बे जेनेबा बायनाय सायनाय जेबो गैया इसक्रेटसबो गैबावसो।
आंनिया ओरै फदबजोबजायोमोनना सिखै हियाव बेडशिटआ हाबना होनानै माहाय क्रेक थांबाय रे आंनिया माहाय।
माया?
लेन'बुवआ ओरै उलथा खामजायोबा आंनिया। सेरथुम जायोमोन।
ए
माबाबाय रे ओमफ्राय बेडसिटआ नां थाना होबायरे उल्था खालामद्रायजाया बाहाय थाङो आरो वान ओइटियालागै सि
आं बेयावनो थाबाय थागोन थां।
ओमफ्राय खामना लाबाय बेडसिटआ नांथाना होबायरे बिस नायाव नाख्रेबना लाफ्लांबाय ख्रेम थांबायरे साइदजों माहाय गावबाय। होमबाबो जेबो जायाखै। माहाय गावनाय बेायसा जाबाय आरो बुस्थुआ स्प्रिंया ओम। सोराङाबोथ' एखे ना खमबोल' कम्बल सायाव नाख्रेबना लाबाय बेहाबो नां थाबायसे ओम प्रिन्टारफोर जेराव सु खामनो हायो।
सिरियास खामनोबो दिसै होनबालाय। दसथाखा थाइबा मोनगारबाय थागोन बिस थाखा त्रिस थाखा मोनगारबाय थागोन मालाबा बै सर कारनि माबा हायदोंनो माथो बिसोर जेरेस खालामसोयो ना मानसिबा।
उम
बे टाइमाव। रोंखायोना बे सासे जालायो एन आर डि एस आव माबा लाखानायसो कम्पिउटार लाखानायसो।
जागोन दा होमबा दाबो बेनो दांनो हागोन।
उम
नायहैगोन र' नोंनि लेपटप गोदानखो।
गाबोन गामोन सबनैहा फन खालामबा नाहायबानो जाबाय आं मडेलखो बिहरनो र' आयै आं नोंनो हरगोन ओमफ्राय वाट्सएपाव।
ओं